नोंथां माबोरै दं?
हेलौ थिगानो-थिगानो हा नोंनालाय?
आं थिगानो नोंथां थिगानो दा नोंथाङा माबायाव दंमोनलाय?
आंथ' दा नै बेयावनो इउरुपआवसो दंफैयो आङो।
अ अ अ नोंथांखौ गोबाव समनिफ्रायनो दङ होननाय खोनादों आङो
औ आजि सल्ल' बसोरानो हबाय
औ सल्ल' बोसोरानो जाबाय। दा नोंथाङाथ' आसामाव बावसिगोनसो दायो। आसामाव दायो गोबां दावगाबोदों जोंहा आसामाव दागबानाय
दावबायनायानो दावबायनाय गासै गोबांथार जौगाहोबाय आदसा दावगानांगोनानो नैबेहाथ' जों फैनाय समनि द' ब्रै बा बोसोर सिगांनो जौगाखानाय आरो होमबाथ' बेथ' मोजां खबरसो नोंथाङा बुंहरनाया
दा बेनो जाहैबाय दिनैनि आयदायाव जोङो दा एसे सावरायनि
आसामाव दावबायनाय आरो दावबायनायनि सोमोन्दै नङा होनब्ला आदसा थिगानो दे बिदिब्लालाय मोनसे गुवार लामा दिन्थिग्रा आरो ना औ
बिदिबा ओम जोङो आसामनि सोमोन्दै एसे सिनायथि होनांगोनथ' नोंथाङाबो इउरपआवसो दङ नोंथाङा इउरपनि मानसिफोरखौ लाबोनायनि खोथा दं बेरायनो बेयाव नङा होमबा दा जोंना आसामा सा सानजा भारताव थानाय आसामारि मिथिंगायारि समायना हारिमुवारि नङा होमबा जारिमिनारि गोनांथिनि गलायमोनन्देर मोनदांथिफोरनि मोनसे धोनि सावगारि जासियो नङा होमबा सामा
मिथिंगायारि धोनि सा सानजानि हाग्रामा लामा महरै मिथि जानाय आसामा नङा होमबा रगेट इउट अप नरटिसनि भिगा औ औ
दा जोंहा बेयाव नोंथाङा फैयोब्ला नोंथांआ आलासिफोरखौ लाबोयोब्ला नोंथांआ गोबां जायगायाव बेरायहोनो हायो जेरैहाय गिबिसिनाव नोंथाङा लाबोदो काजिरङा हायुङारि‌ फा पार्काव नङा होमबा दा बेआव बोरै थानांगौ बोरै मानांगौ आं एसे बुंगोन नोंथांनिसिम बेयो मोनसे मा होनो बेयो मोनसे बेयाव जोङो नुनो मोनो मोनसे गं गोनां गान्दानि आ अनजिमानि थाखाय मुंदांखााना बे जोंहाथ' दा नोंथाङा बेखौ नायनो हागोन
दावबायहैनायनि साबसिन समा जाहैबाय जोंहा दा नभेम्बरनि आतसा एप्रिल उन्टार टु स्प्रिं आरो ना होमबा आदसा
आरो फ्राय
औ मा मा नोंथाङा मा हाबा हुखाफोर बे मावनो हायो नङा हबा औ नोंथाङा आलासिफोरजों जिब साफारि खालामगोन औ मैदेर साफारि हागोन माथो थिगानो आरो नोंथांआ दाउ नायनाय औ नायनो हागोन दा बेनिखायनो हानायनि खाबुफोरा जाहैबाय देलाय मालाय
लानानै अरनारि
आ ना देलाय मालाय हजों रेस्तुरेन्त दङो अरनारि जोंहा लसबोस दं जाबाय नोंथाङाथ' बेयाव थारै इसे मोजाङै गिदिंदो नङा होमबा औ आलासिफोरखौ देखायदों औ जानायफ्रा मा मोन जायो जायो आसामिस थालि आसामिस फुजि औ बर' फुजि मा मोनजायो जाहोदो गोजोन सुग्लाय होदो नङा होमबा औ जिउमाया' सुग्लाय नांगोन थ'। गोजोन नांगोन थ' औ इनजय खालामनांगोन नङा होनबा लाइफखौ माथो। आसामाव इन्जयमेन्ट लानांगोन नङा होनबा सुइजारलेण्डनि मानसिफ्रा औ नोंथाङाथ' सुइजारलेण्डआव थाहैनायमोन बाब्रे बाब बाब। जिबायदि समायना मुलुगाव हाब बुंजाया। खोथा गैया दा। नोंथाङा खोन्था हरदों थिगानो। ओ आंनाबो आंनि जोनोमफुरिखौ। नोंथांजो मोना नायनो होननानै बुंबाय थादों दा समायानो गैया। साननैसोनि उनाव आं थांबा नोंथाङा मोजां। थाग थियारि जानानै थाबाय जाबाय जोंखौ ओ बेरायहोनो जाहोनो लोंहोनो। आङो नोंथांजों लोगोसे गोबां बे इउरपारि सुइजारलेण्डनि सुइसफोर लांफागोन लोगोफोर। होमबाना मोजां
जोंखौ बरायबानो जाबाय आरो ना? जागोन नोंथां जागोन आरो माजुलि माजुलियाव थांगोन जोंहा काजिरङाल' नङा। माजुलियाव थांगोन जोंहा खामाय ख्या मन्दिराव थांगोन जोंहा साहा बागानफोराव बेरायगोन जोंहा। जोंहा नै जोंहा एसियानि जोंहा बयनिख्रुइ देरसिन साहा बागाना जोंनाव दङ नङा होमबा? बेथ' जाबाय आरोबाव जोहा
जोंहा दंबावो। मानास हादरारि हाग्रामा औ जों दङ जोंहा। बर'नि बिखायाव दङ जोंहा मानास औ। हादरारि हाग्रामा उम। दा बेफोरखौ जोंङो देखायगोन आरोखि उम दा एसे बुंबाव
जुलियाव बोरै जागोन
औ औ बुंनायसाय माजुलिया जाहैबाय जोंना बुहुमनि देरसिन दैमा दिप नङा होमबा माथो औ। दा बेयो जाहैबाय ब्रह्मपुत्र दैयाव थानाय मोनसे औ ब्रह्मपुत्रनि बिखा गेजेर उम बेयाव मा थायो असमीया औ बैशब। धोरोमनि हारिमु आरि मु उम हम उम आरो बे मख'जाथाव बाथ्राफोरदि औ। औ दोरोंङारि। औ मुखा बानायग्रा हाबाफारिफोरा जायो आच्छा औ दा बेयो मारै जायो गुवाहाटीनिफ्राय खिरिजों औ सफैनो हाथाव औ एरिजों जोङो दैनि गेजेरजोंनो जों एरिजों थांनो हायो। औ हायो हायो। दा जोंहा दंङ जोंहा गुवाहाटियाव जोंहा दङ कामाख्या मन्दिर उम। बेथ' सनानि बावसो। गोथार सान्थि औ बे मोनसे भारतनि बयनिख्रुइबो गोनांसिन धोरोम दावबायारि टाउनफोरनि गेजेराव मोनसे नङा होनबा औ औ। जोबोद गोनां। गोनां गोनां बे गुवाहाटियाव निमाचल हाजो सायाव । औ फसंथानाय बे मोनसे मा थानसालिया औ।
औ। बेरायहोजोबनांगोन नोंथां मोजाङै । दा जोंहा अंग'बासि मेला सोलिगासिनो दङ दा बेयाव आसा बे मोनसे औ जानाय लोंनाय फिथाइयाथ' एभेलेबेल दायो?
एकदम ए एकदम एभेलेबेल ।
आतसा । उम हु हु औ ओं ओं। जोबोद सुबुंफोरा दा थांगासिनो दङ हान्था मेलानि थाखाय जोंहा रेलवेस स्टेसन रेलवे दा होगासिनो दङ दा बेफोरनि थाखायबो बुहुत मुंदांखा जोंहा हादरनिफ्राय गोबां देश बिदेशनिफ्राय जोंहा बेयाव दावबायारिफोरा बेयावहाय थांङो नायहैयो ।
बेफोरबायदि मुंदां
गोबां बलिउडनि फावखुंगुर फावखुंग्रिफ्रा बेयाव फैयो नायफैयो ।
जोंना भारतनि सबसे माहाजोन सुबुं नङा होमबा
मुकेश आम्बानिया रिसेन्टलि बावैसो भेमेलि जों लोगोसे बियो बेयावहाय आतसा बिदि जाखांबावबाय होमबा । औ दा जों साहा बागान गोबां दङ जोंहा साहा बागान दङ नङा? औ औ औ । आरो जोंहाथ' एसियानिफ्राय देरसिनानै दङ जोंहा मनाबारि बागान औ औ औ । ओैरैबायदि दं जोंहा।
बेफोरबायदि आरोखि मा ।
दा जोंहा मानास दङ मानासा जोंहा बड'लेण्डआव दङ औ बर'नि बिखाया नांथाबनानै दङ । ओ दा नोंथाङा एसे फोरमायदो मा मा नुनो मोनो जोंहा मानासाव। मानाथ'स' जोंना मोसायाथ' दंखायो नोखा ।
दङ नोंथां दङ ।
मोसाखौ नायनांगोन मानो होनबा जोङो नैबे जोंथ' नंला आंथ' गोलैया इउरपारिफा माने मोसाखौ जोबोद मोजां मोनो । औ दा नोंथांजों मोना गोलैगोन बिसोर नायहैगोन आरो मा मोजां देखायनो हानांगोन बेनो मैदेर मैदेरनि साफारि जागोन दा नोंथां? औ बेखौ नोङो मो मोजाङै सामलायलांनांगोन मैदेर साफारिखौ लोगोसे जोंहा बेयाव माहोनो बियो बै मा दाउ मोनलाय बेयो?
मा दाउ आ नोंथां? दावराय दाउ दङ दावराय दङ जोंना ।
गोबां समायना जायना बे जाबाय फेभरेट दा नोंथां जोनि औ बेखौ नायहोनांगोन
जागोन नों
गां गुवार गुवार फुवारलायहोनानै
होम
आरोथ' मा दंबावो
गोबां दङ जोंहा गोबां दावमा दावसा फिसा फिनला दंजोबो जोंहा
जिब साफानायाव जोंहा बेरायगोन रंजागोन मोजां मोजां फिथाइ सामथाइ लानानै दा नोंथाङा थाबैनो फैदो जेनेबा औ नैबे आङो नेक्स मानाव थांनो हागौ जोङो एकदम आं एकदम रेदि नोंथांखौ आं औ थाखाय रेदि सिन्था दा खालाम सोहैगोन जोङो दे बिदिब्ला नोंथां औ खबराथ' मोजांब्लालाय
मोजां नोंथांखौबो जोबोर मोजां जोबोर मोजां आं नोंथांनि आसायावनो दङ दा थाबैनो फैदोल' जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय हामबाय दे हामबाय जेनेतार हामबासै
औ दे